हेल' औ खोनादों नोंथां।
अ
ओ नोंथाङा दायो माबाफोर खालामदों नामा?
खालामाखैमोन। ओरैनो फ्रियानो दं
औ नोंथाङा होनबा आंजों दसे सम सावरायफानो हागोन ना।
औ औ।
ओ होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावरायलायदिनि ओ बे आयदायानो जाहैबाय ओ बिजनेस आरोना हान्था मेला खालामनाय माने थांनानै थानो थाखाय मोनसे राहाखौ जों माबायदि बुथुमनानै लानो हायो एबा रांखावरि आरजिनायाव जों माबायदि खालामनो हायो बेनि बागै जों सावरायदोनि ना मा होनो नोंथां।
औ बिजनेसा
औ ओ बिदिनो नोंथाङा हग्रोदो दे बिजिनेसा मा मा खौ होनो बा माबायदि बेलायाव जों बिजनेसखौ बाहायो बेनि बागै। फंनैसो होनगोरदो दे औ
बिजनेसानो जाबाय मोनसे मोनसे माबा होननाय दिल खालामनाय जेनेबा जोङो मा जोङो फाब्लिक जा सोरबा मानसि जाया बिदिनो माबा बिदों दिल खालामनाय जेनेबा जों लाहां ला उम जेनेबा सासे मानसिया आ आबाद मावबाय आबाद मावनानै जेनेबा माइ ओंखारबाय माइ होनोबा बेसर जायखिजाया जा दालि जा नोंनि बेसर जा बेखौ जों फानहैबाय बिनो बेखौ बेखौनो नों माबा बुस्थु मावनानै नाबा सोरनाबा आखाइ मिलायनानै सोरदोंबा बिदिखौनो बिजनेस होनो नाबा
औ
बेलेग बेलेगबो दं गिदिर मानसिफोरना बेलेग बिजनेस जायो मानि उन्दै मानसिफोरना बेलेग दं माने बेलेग बेलेग दं बिजनेसआबो बिजनेसा बेखौनो होननाय जायो दिल खालामनाय माने जोङो बेलेग बुस्थुखौ फाननाय बिजि नों माबा खालामनानै खस्थ' खालामनानै फाननाय जेनेबा नों आरो आरो एसे होनबावोबा रथ'म जेनेबा
औ।
नोङो माबा फोरो उम जेनेबा नोंथाङानो जुदि माइ गायबायनो
औ
माइ गायनानै बेखौ फानहैबाय दामाव एसे दामाव बिखौनो बिजनेस होनो। उनाव एसे बिसनोसै आरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
औ बिजनेसखौ बुङोब्लाथ' जों माखौ मिथियो होनब्ला मोनसे सासे मानसिया एबा फालांगि खालामनायखौ मोनसे बिजनेस हिसाबै जोङो बाहाय जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना से दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दा जि जायगायाव फानहैनाय बेयो मोनसे फालांगि हिसाबै एखमबा बिजनेस हिसाबै मानिनाय जों दा बेखौ नुनो मोनो आरोना आरो थिग बेबायदिनो ओ बिदि गामि ओनसोलनिफ्राय हुदा मैगं थाइगंफोरखौ मा बायस'नानैहाय गुबुना से जायगायाव फाननाय बियो मोनसे बिजनेस आरोना। हमनानै लाबाय ओ जोंनि ओनसोलावहा जेब्ला माइफोर गायबाय माइ गाखांनायनि उनाव अब्ला बिनि फजलखौ जोङो मोनबोखांनायनि उनावहाय गुबुन दाबसे जायगायाव फानहरबाय। अब्ला बेनिफ्राय मा जेब्ला गामियाव जों बायदोंमोन एबा गामि ओनसोलाव जे बायस'दोंमोन अब्ला बेखौ जेब्ला नैजौ राङाव जों बायदोंब्ला बेखौहाय मा बिजनेस एबा हान्था मेलानि गेजेरजोंहाय मा ओ बेयावहाय जोङो मा ब्रैजौ रांफ्राव जों फानहैनो हायो आरोना। ब्रैजौ एबा बाजौ मानो होनोब्ला बेयाव थावनि खरस लांलाय लाबलायनायनि खरस बेयाव थांनाय गासै जों माने बुरजा जाहैयो आरोना आरो गावनि खामानि मावनायनि जाखिनि खस्थ' खालामनाय बिनि मोनसे बारा मोननायखौ जोङो लुबैनाय निफ्राय मा बेफोरखौ फालिनाय जायो आरोना।
औ नोंगौ।
हमनानै लायोबा जेनेबा जोंनि ओनसोलाव जेब्ला बर' गामिफोराव जेब्ला मा बर'फ्रा गाननो थाखाय मोनसे दख'ना गामसा साद्रि आर'नाइ बायदि बायदि रोखोमनि एबा ट्रेडिसनेल खाथारखौ दिन्थिफुंनो थाखाय मा बेखौहाय मोनसे बर'नि हिसाबैखौ बाहायनाय जायो आरोना। बेखौहाय जेला जाय मानसिया बायगोन एबा जाय मानसिया फालांगि खालामगोन बिसोरनि जायगायावहाय थांनानै लायनानैहाय गुबुन दाबसे जायगायाव फानहैनाय आरो बिजों लोगोसे मा हान्था मेला खालामनाय बेखौ नुनो मोनो आरोना आरो बेनिफ्राय रांखावरि आरजिखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदिनो ओ न'खर खुंनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरोना नङा होमबा नोंथां? आरो बेजों लोगोसे मा बेखौ मोनसे बिजिनेस हिसाबै बेखौ बाहायनाय जायो आरोना। आरो गुबुननि सायाव जोङो नायोब्ला बेफोरबायदिनो ओ हमनानै लाबाय जेब्ला सासे सुबुङा हयथ' बिदिनो लहा रडफोरनि मोनसे दखान खुलिबाय। दखान खुलिखांनायनि उनाव मा मोनसे बेखौथ' गला गला होननानै बुंनाय जायो आरो ना बर'आवहाय जेब्ला गला खुलियो अब्ला बेखौहाय मा ओ गुबुन दाबसे जायगायाव दैथाय हरनो थाखाय मोनसे मा लांनाय लाबोलायखौ
उम
खालामनाय जायो आरोना बेबो मोनसे बिजनेस हिसाबै जोंखौ जोङो बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। आरो थिग बेबायदिनो गुबुननि सिगाङाव जोङो नायोब्ला हमनानै लाबाय जेब्ला ओ जाग्रा मुवा खाजाफोरखौ मावनानै लाबाय आरोना बिदिनो पेकेटनि मुवा बेसाद थावफोर बिस्कुटफोर बायदि बायदि। ओंखामनि जाग्रा मुवा आरोना बेफोरबो मोनसे मा लांनाय लाबोनाय गेजेरजोंहाय मा बेबो मोनसे बिजिनेस हिसाबै बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। बेखौहाय मा सिगाङावहाय जोंनि गामि ओनसोलनिफ्रायनो मा जाग्रा मुवाफोरखौ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आथाफोरखौ मानेबा माबोरै बानायो होमब्ला मा बेखौहाय सिगांनो मा गामि ओनसोलाव बेखौ आबाद मावग्रो आरोना जेरै जुखामनि फुखन बेखौहा जोङो मा बानायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। दारिमिनाव लाबोखांनायनि उनावहाय जेब्ला दारिमिनाव लाबोखाङो। अब्ला बिनि उनाव दारिमिननिफ्राय बख'खांनानैहाय बेखौहाय बेबायदिनो दारिमिननिफ्राय लाबोखांनायनि उनाव हाथाय बाजारसिम बेखौ लांलाय लाबोलायखौ जोङो खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। आरो मा रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेफोरनि जाउनाव ओ बेफोरबायदिनो थावफोर हमनाय लाबाय गारि मटरनि सालायग्रा मोनसे थाव बेबो मोनसे बिजनेस हिसाबै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना हयथ' थाव दिफु बो गैया जोंनि गामि ओनस ओङावहाय एबा हाथाइफोरावहाय अब्ला बेवहाय मा जिब्ला गामि थ' गोदान मुगाजों लोगोसे गारि मथरा गोबां दंसै नङा होमबा नोंथां बेखौहाय थाव दिफुखौ गैयि समावहाय जेब्ला बेनिफायनो नोगोरावहाय लांफैनानैहाय बयामफाराव सोनानै एबा दुंगुरुफोराव सोननानै गामि ओनसोलाव एबा हाथाइफोरावहाय लांनानै बथलाव सोनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो सोखांनायनि उनाव जोङो फाननायखौ जों नुनो मोनो थिग एबायदिनो मोनसे बिजिनेस बेफोरखौ मा गावनि जिबनखौ फोथांना लाखिनो थाख फाय गावनि उदैखौ सुफुंना लाखिनो थाखाय रां खा फोर आरजिनो थाखाय मोनसे बेखौहाय मा बिजिनेस गेलेनाय जायो आरोना थिग एबायदिनो थाङाबो होनदो फंनैसो बिजनेसनि बागै
उम बिजनेस नोंथाङाथ' मेल्ला बुस्थु खिथाबाय उम आङो मोनसे बिजनेस माने जों आजिखालि बिजनेसखौ जों दखानावबो थांनाय नांलाया जों मानि गावनि मबाइल फनजोंनो बिजनेस खालामनाय जो मबाइलफोर लारायहरदो मबाइलफोरजोंनो नों जेनेबा वेबसाइट बानायबाय बिदिनो जों बिजनेस खालामनो हायो जेनेबा नों एगजामपोल ला आजिखालि खोनाखादों एमेजन फ्लिप कार होन्नाय मिन्त्रा बेयावनो गावनिनो बिजनेस स्टार्ट खामनाय जेनेबा नों बुस्थु बानायबाय मोनसे गस्ला गस्ला बानायबाय गस्लाखौ मायाव फानबानो जेनेबा नोंना बिजनेसा नोंना जेनेबा नों नोङो अफलाइनाव थांनानै फाननो हाया जेनेबा बाजाराव थांनानै फाननो हाया मानिखियाव दा माबा दंखायो मानसिफोर दं फायनायनो बुस्थुखौ मानो बायगोन बे बेखौनो आजिखालि जुगाव नों अनलाइन होननाय मोनसे बुस्थु दं बेयावनो नो फाननो हागोन इखौ बुस्थुफोरखौ खम दामावनो फाननो हागोन आजिखालि अनलाइन फैबाय अनलाइनाव नोङो बिजदेस खालामनो हायो नों आराम्भ' बेल' नङा नों जेनेबा बेलेग बेलेग रोखोमनि खालामनाय गस्लाल' नङा नों गस फ्रानि खामनो हायो बथलनि खालामनो हायो बेलेग बेलेग बेलेग दं जा जाग्राफोरनिबो नोंनि गोसो बादि आरो उम उम बिजनेस सिबाथाय जेनेबा जों दैनिबो बिजनेस खालामनाय नोंथां मिथिखायो आजिखालिथ' नों जेनेबा नों बबावबा पार्टि जानो थांबाबो हेला दैबो नांगोन नोंनो दैखौथ' लाफाबाय लाफाबाय थाजायाना दै जों दैनिबो बिजनेस खालामनो हागोन जेनेबा बेलेग बेलेग दं बिजनेसा जेनेबा नों नोंथाङा माबाफोर बिजनेस खालामो नामा?
ओ आंथ' दायो जेबो बिजनेस खालामाखै जायखिजाया नुबाय आरो जोंनि पेरेन्टसा जाखिनि बिजनेस खालामनाय ओ बिदिनो गामि ओनसोलावथ' गोबां गय बागानफोर दं नङा होमबा
औ नोंगौ
फोरनि गेजेरजोंहाय बिदिनो फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना बेफोरनो गामि ओनसोलाव बाय सनानैहाय गुबुन दाबसे जायगायाव एफा नोगोरावहाय लांनाय लाबोनायखौ जों खालामनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बेफोबायदिनो मा बेफोरनिफाय जों बिजनेस खालामनायखौ नुनो मोनो आर इनिफाय रां खावरि आर्जियो न न'खराव न'खर सालायनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो गय फोरा गोबां खामानियाव हेफाजाब होयोबेफोरबायदिनो ओ जेब्ला बेखौ रानानैसो फानो नालाय गोमोन एबा गोथां दख्राफोराव बेखौहाय फाननाय जायो आरोना जाजानायाव बाहायनो हानाय बायदियावहाय थिग बेबायदिनो खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बा सिकर बिमद बायदि बायदि रोखोमाव बायनायखौ नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां? ओनबा नोंथां समाबो जोंनिया जाहैबाय नामा?
औ औ
औ दे होमबा
औ दे